औ
औ
औ नोंथां खोनादोंना मो
औ खोनादों नोंथां
औ औ बिदिबा आङो नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना माने जोङो मोनसे ओ आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन जुदि नोंथाङा सम दङब्ला
औ हागोन नोंथां आङो दायो सम होनो हागोन
औ बिदिब्ला जोङो ओ बर'फोरनि नखराव बा बर'फोरनि जिउ खुंनायाव बाहायजानाय माखासे मुवा बेसाद बा आइजें आइला बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ औ दा जिहेथु जोङो जिउ खुंनायाव बाहायजानाय मुवा बेसादफोर होननानै बुङोबा जों जायखौ माने जिउ जों संसार जानायावहाय बर' सुबुंफोरा जोनोमनिफ्राय थैजासिम माने बाहायनो गोनां जायो बेफोरखौनो जोङो माने मख'लांगोन जिहेथु जोङो जोनोम जानायनिफ्राय थैनायसिम बा थैगोन समसिम थांनानै थानाय गेजेर समखिनियावहाय जायफोरनाखि माने मुवा बेसादफोरखौ उ बाहायनो गोनां जायो जों बेखौहाय बाहायखाथारनांगोन नङाबा जोंहा माने थांनानै थानो जों हाखाया ओंखायनो जों जिहेथु बेफोर मुवा बेसादफोरखौ जोंनि नांगौथिखौ फोजोबनो थाखाय जोङो बाहायो। दा बे हिसाबै आङो गिबियावनो ओ नोंथांनो फोरमायग्रोनो सानदों जोंहा न'खराव बाहायजानाय माखासे आइजें आइला बेखौनो आं फोरमायग्रोनोसै।
औ
जिहेथु न' गंसे लुनायावथ' जोंहा गोबां माने मुवा बेसाद नांगौ जाखायो दंफांनिफ्राय लानानै औवानिफ्राय लानानै आरो आथिखालावहाय जोंहा गोदान मुगायावहाय बेबायदिनो बाला अन्थाइ सिमेटिं बेफोरनि गोनांथि जाबाय आरो बेनि अनगायैबो न' गंसे लुख्लांनायनि उनावहाय जोंहा उन्दुर थाखाय जोंनो सौखि बा फालें बा आलना जि दोननो थाखाय आरो फरायनो फरायग्रा गथ'फोरनि थाखाय बा जोंनो माबा मोनसे लाखिनो थाखाय बे जदिनो टेबोल जिरायनो थाखाय सियार बेेरिंसि
औ।
बेफोरबायदिनो गोबां माने गोनां गोनां मुवाफोरखौ जोंनो नांगौ जायो। न'ल' थायोबाथाय जाया जोंनो उन्दुनो थाखायबोथ' बिदिनो बिसिनानि थाखाय सौखिबा फालेंखौ नांथारगौ जायो आरो आलासि फैब्ला जिरायहोनो थाखाय जोंनो सियार साहा होनो थाखाय माखासे जलसुखि खामफ्लाय बा टेबोल बेबायदि बानायनाय बेफोरखौ नांगौ जायो। आरो जोंहा संनाय खावनायावहाय माखासे गोबां आइजें आयलानि गोनांथि जाथारो दा बेवहाय आङो दंफां आरो औवाजों बानायजानाय आइजेंफोरखौल' मुख'लांगोन।
औ।
जिहेथु जोंहा औवाजों बानायजानाय आइजें होनोब्ला जेरै मैगं लानो थाखाय मुवा बेसाद लानो थाखाय जोंहा जेरै खादा थायो खादा नांगौ आरो सान्द्रि नांगौ जायो। आरो बेबायदिनो जोंहा संनायाव बाहायबावग्रा जेरै मैगंफोरखौ बा नार्जि दोलो जानायाव बा दालि जानायाव बा सबाय जानायाव सानो थाखाय सागंनि गोनांथि जायो आरो बेबायादि बिदिनो माइरं जावनो थाखाय जोंहा संग्राय सालिनो थाखाय सान्द्रि आरो बेबायादिनो माइनि थाखाय सानदेंगा आरो गोबां माने मुवा बेसाद नांगौ जायो आरो बेबायदिनो नोंथांखौबो एसे फोरमायग्रोनो आं खावलायबाय।
नोंगौ नंगौ नोंथां नोंथाङा जे मुंख'लांबाय बे गासैबो
ओम।
नंगौ आरो जोङो दिनै जोङो जोंनि न'खराव मा मा आइजें आयलाफोरखौ बाहायो होन्नानै बुङोब्ला नोंथ थांङानो मख'लांफाबाय जोंनो गिबियावनो जोङो जों माइरं सुनो थाखाय जायखौ जोंङ खिरखा होननानै बुङो नङा होमबा बे खिरखाखौ जोङो माइरं सुनो थाखाय बाहायो थिग बिदिनो जोङो ओ जोंनि बे नांगौ जानाय जायखौ जोङो माइ नाबोला जोङो बेखौ सालिनो थाखाय सांग्रिंगा होननानै बुङो जायखौ जों सान्द्रि गिदिर नङा होमबा बेखौ जोङो माइ नानाय समाव बेखौ खौबो बाहायनाय जायो आरो थिग बिदिनो जोङो ओ जेब्ला नोङो माइखौ सौनानै लाबोगोन मिलनिफ्राय अब्ला नोङो बेखौ जोङो दाला जोङो जाव होनाय जायो आरो ओ बिदिनो जोङो आथिखालावथ' जोङो मेचिन जोंनि बे माइ मिलाव आथिखालाव जोङो माइफोराखौ सौखायो आरो गुन्दिया एकस्रा क्सट्रा थायो माइरङा माइरं एक्सट्रा फैयो बिदिनो आथिखालनिया मेसिनफोरा ओन माने माइ मिल सौग्राया बेयो गोदान नोङा बे दाला सान्थ्रि बेखौ बाहायनो गोनां गैया आरो मानोना मेचिनानो साफा खालामना हरखायो आथिखाल औ बिदिखौबो जोङो बाहायो आरो लोगोसे जोंनि बर'फोरा दिंखिखौ अनला नो बा नोङो फिथाफोर जानो बिदिनो जोङो थाखाय बाहायनाय जायोआरो दिंखिया जोंनि बर'नि न'खराव एसे खमायलांबाय गोदो जोङो गोबां न'खरफ्रामबो जोङो दिंखि बिखौ मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो खारेन्टजों बै थौनाय मेचिन फायनायनिफ्राय बेफोरबो गोमालांनो हम हमनोसै आरो आथिखालाव आरो जोङो गोबां जेरै गंसे न'खर जानांगौब्ला जोङो दिनै ओ आथिखालाव जोङो गोबां बिबांजों जोङो दिनै न'खौ लुयो। जेरै पाक्कानि न' बिदिनो बिल्डिं थिग बिदिनो जोङो न'खर नखर गंसेयाव आरो पाखानि न'जों लोगोसे जोङो न'खर गंसेयाव साजायनो थाखाय जोङो दाइनिं टेबोल जेरै औ बिफांनि टायबोल दाइनिं टेबोल जाय खौ जोङो दंफांजोंनो बनायो आरो बर'फोरनि न'खरफोरावथ' बिदिनो बिफां थाखायो बेफोरखौ जों नांगौ जायोब्ला जोंना बिफांखौ हानानै जोङो थखथाब बाटामफोरखौ जोङो बानायनानै लायोआरो। थिग बिदिनो जोङो बेफोरखौ ओ जोङो ब बिसनाफोरखौ जों बानायनानै लागोन। जाय नोंथाङा मोजां दंफांखौ होनानै नोङो थाङा बै मिस्ट्रिफोरनो हैगोन अब्ला बिथांमोना दानानै हरगोन आरो बिदिनो ओ आलना सुखिफोरखौआरो। आरो लोगोसे जोङो बर'फोरा जोंनि न'खराव जों बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सेन जेखाइ हेबनाय नङा होमबा नोंथां बेखौ जों दा दैज्लां बोथोराव गोबां बर' सेंग्रा बा गोबां बर' मानसि फोरानो जों बेखौ बाहायो जेरै ना हमना जानो थाखाय जोङो सेन साहैयो लोगोसे बिदिनो जोङो सेखौ जोङो सानै लोगोसे जों बर'फ्रा माबाजोंबो जेजोंबो जों सारनानै नाखौ हमनानै जायो आरो लोगोसे जों खखाफोरखौ सायो लोगोसे जोङो गोसा दै बोहैनाय दै बाज्रुमफोराव जोङो बांसिन जोङो नेट जेजों जोङो सारनाय जायो आरो मानोना जों
दैथाराव जोङो सेन आरो लोगोसे जोङो, अखाफोरखौसो हाया अब्ला जों बे समाव जोङो जोंनि बे माबाखौ ओ जे सारनानै हमना जानायखौ जों बाहायो आरो औ आथिखालाव आरो जों गोबां बिबाङाव जोङो जोंनि बे बर'नि आइजें आइजाफोरखौबो जों बाहायो नङा होमबा नोंथां जों दिनै जोंनि न'खरावथ' जों गोबां मुवा जिरादखौनो नांगौ जायो। जेरै ओ गोदोथ' जोङो गिसिबफोरखौबो जों बाहायोमोन आथिखालावबो बाहायो नङा होमबा गिसिब, आरो औवाजों बानायनाय जोङो जेरै हुकेन नोंथाङा जुदि, ओ माइ नायोब्ला ना माइ मारोन होयोब्ला, मोसौजों अब्ला जों एस्रानो थाखाय जोङो हुखेन नांगौ जायो नङा होमबा, थिग बिदिनो जोङो। मालाबा जों दुब्लि फोथाराव जों खिरखाजों जोङो, गोबोरखि बा माबा माबािखौ बानना लांनो थाखाय जोंनो खिरखा नांगौ जायो। आरो लोगोसे नोंनो, बावखा नांफागौ जायो आरोखि बेखौनो नों गोबोरखिफोरखौ बानना लांनो थाखाय, थिग बिदिनो जों दुब्लि फोथारनिफ्राय, ओ दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो माइखौ, माइखौबो हानानै उनाव जों लाना फैन नागिरब्ला बे समावबो जोङो, बेखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां बे, जोङो बेखौ हुखेन होननानै बुङो आरो जोंनि ओनसोलावहाय, थिग बिदिनो जोङो नांगोलखौबो जोङो दंफांनिफ्राय बाहायनाय जायो लोगोसे, औवाफोरखौबो जोङो नांगोलाव होनाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो बर'फोरा दा नङा गोदोबो जों बाहायदोंमोन, आथिखालावबो जोङो बर'फ्रा बेफोर रोखोम आइजें आयलाखौ जोङो बाहायो आरो
औ
आरो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो जोंनि बे बाहायनायखौ जोङो बोरैहाय बाहायबावो आरो आइजें आइला न'खराव
दा नंगौ ओ जिहेथु आबाद मावनायाव बाहायग्रा जोंहा गोबां आइजेंफोर दङ दा जों नुनो मोनो माने आथिखालाव गोदान मुगाजों जोङो, ट्रेक्टरजों हालेवबाबो माने खायफा खायफा गामिफोराव दाबो आरोबाव माखासे सुबुंफोराहाय नांगोलजों हालेवनायखौ नुनो मोनो मोसौजों
औ
जिहेथु जोंहा बेयावहाय नांगोला दंफांजों बानाय जानाय गंसे आइजें गोनांथार बेयो, गोदो गोदायनिफ्रायनो नांगोलजों हालेवबोदों आरो दाबो, बोराय बोराय सुबुंफोरा बा आगुनि सुबुंफोरा बुंसोलायो माने ट्रेक्टरजों हालेवनायनिफ्राय ओ नांगोलजों हालौब्ला माने आबादा साबसिन जायो बेबायदि खोथा माने गागि सुबुंफ्रा बुंङो,
औ
मानो होननानै बुंङोबा ट्रेक्टरजों हालेवनायावहाय, जोंहा मालाबा खना जायगाफ्राव आलिनि खनाफ्राव नांस्लाबलांनो नागिरा नाथाय नांगोलजों हालौवोब्ला खना खनला गासिखौबो एग्लुंलांजोबनो हायो। आरो लासै लासै एवनाय जानायलाय माने जुदि मोजां एवोबा गासलिरै गासलिरै बा गाग्लियै गाग्लियै हाथरफोरखौ जोफ्रुलांनानै हाखौ माने बिदि दुफु दुफु एकदम ग्लेस ग्लेस फोमोननानै माइ गायनायनि थाखाय माने मोजां जायो आरोबाव जोंङो नुनो मोनो माइ गायनायनि खेथ्रआवहाय मोसौजों हालेवबाथ' जोंहा जुंगाल नांगाल बेफोरखौ नांजोबखागौ आरो लावथि। आरो जोबनायाव आं बेखौल' माने फोरमायबावनो लुुबैदों आबाद मावनायनि खेथ्रआवहाय जोंहा माइ गायनाय सम समावहाय फोमोननायाव लास्ट फोमोननाय जे थायो माइ गायसबा बेवहाय जेेलानाखि जों आलिखौ खोरखांजोब्बाय दा बे समावहाय नोंङो माखासे जुदि हाया गोजौ गाहायब्ला जों आलि खोनाय समाव ओ जोंङो ट्रेक्टर गिदिरफोरजों हालेवब्ला मालाबा आलिखौहाय सिफायफिननाय गोबां जायो जोंहा डाबल डाबल खामानि जायो। आरो बेबायदिनो खस्थ' मोनो जों बांसिन नाथाय फोमोननाय समाव जेब्ला मोसौ मौजों फोमोनगोन होमबा माने जोंहा बेबायादि आलिया आरोबाव डाबल डाबल खेब्ले खेब्ले बायनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो। ओंखायनो जोंङो बे बिथिङैबो नोजोर होयोब्ला माने ओंखायनो गागि सुबुंफ्रा माने नांगोलखौ दाबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
बुंनांगौ नोंथांनि जिथो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सम सावरायनांगौखौ बेखौ नुनो लाखिथोंनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।